खोनादोंना नोंथां नोंथाङा फ्रि नामा? फ्रिबा आं मोनसे थफिक लाना फैदों नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
बिदिनो सोलोंथाइनि बागै
ओम
दे होमबा गिबियावनो नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै आंनो एसे फोरमायना होदो।
औ
दा जोंहा सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो साफ्रोमबोनि बयनिबो थाखाय फाय सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार जिउआव आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा सोलोंथाइयानो साबसिन जेरैहाय
ससे लामा ओंखारब्लानो सोलोंथाइ गैयाबानो जाया मानोना दखानफ्रावबो आजिखालि मबाइलजोंसो जायो। गासिबो माने सोलोंथाइजोंसो जाजोबो आरो। सोलोंथाइ गैयाब्लाबो सोलोंथाइ गैयाब्ला माने गोबां जोंहा ख'हा जायो। आरो सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंनो साफ्रोमबो माने फ इस्कुलाव फरायनांगौ जायो। आरो माने गोदोनि दिनावथ' बांसिन फरायामोन होमबाबो जेनेब्ला साननो गोरों माने इयुनखौ बुजिनो हानाय गावनि माने रोंगौथि थानाय बेफोरबायदिखौबो माने सोलोंथाइ गोनां होननानै बुङो आरो आरो सोलोंथाइ लानो जोंहा गोदोनि दिनावथ' दंफां सायाफ्रावसो
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा गोबां माने दानि दिनाव सुबिदा फाय गोदोनि गोदोनि दिनावथ' फ्रायानो माने गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों हान्थिनाय जायोमोन आरो सोलोंथाइ लानो थाखाय। दानि दिनाव जोंहा माने न'आव माने न' गुदियावनो स्कुल दं। बेयावनो जोंहा थाबायनानै थांनो हायो आरो जोंहा कलेज फरायनोब्लाबो जोंहा गारि गुरा दङ' माने गारिजों
औ नंगौ नोंथां।
स्कुटिबो होनाय जायो आरो आथिखालाव। गोबां सुबिदा होयो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों। आरो जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो गोबां सोलों माने फरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां सोलोंनो हायो जेरै जोङो खारनाय बारनाय बेफोरबो मोनसे सोलोंनाय। आरो जोंहा फरायनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन माने फोरोंथाइ लानो हायो सोलोंनो हायो जेरै जोङो गुबुन जायगायाव दावबायनानै जोङो रोङैखौ माने रोंनो हायो। आरो खायफाबा गोरों मानसिया बुजायो। बेयावबो जोङो माने सोलोंथाइखौ गोबां गियान मोननो हायो आरो। आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो जिउआव मोनसे गावनि मुं लाखिहैनो हायो दानि दिनावथ'। माने सोलोंथाइ गैयैखौ रावबो माने मान दोना। सनमान खालामा आरो। दानि दिनाव जोंहा दानि दिनावथ माने गोबां गोरों गोरा ओंखारबाय। जेरै बिए पास एम ए पास बेफोरो माने गोबां गोरों गोरा ओंखारबाय आरो गोदोनि दिनावथ‌ माने माने मेट्रिक पासबानो माने एल पि स्कुलनि साख्रि माने मास्टार मोनोमोन दानि दिनाव थ एम ए बि ए पास जाबाबो माने मास्टार साख्रि मोननो बुहुद थान जाबाय आरो। गोबां नाजा माने दानि दिनाव गोबां फरायनाय फरायनायानो माने गावजों गाव बादायलायनाय जाबाय। सोर हायो एसेबां बादायलायनाय जुग फैबाय। गाव गावजों गाव जोंहा बेबायदिनो गोबां बादोलायनायनि गेजेरजों गोबां माने गोरों गोराबो बिदिनो हाबाय। बेफोरजोंनो माने जोङो गोजान गोजान जायगायावहाय गोबां दावबायहैनो हाबाय आरो दानि दिनावहाय जोङो गोरों गोरा जानानै जोङो गुबुन हारिनि माने जाथि फोरनि माने सुबुंफोरनि रावखौ रोंबाय। गुबुन जायगायाव जों दवबायहैनो हाबाय।
औ
भासा गावनि भासा आरो गावनि रोंगौथि थायोब्लासो जोङो गुबुन जायगायाव गावनि सिनायथिखौ दोनहैनो हायो। बेफोर बेफोरबायदिनो गोबां माने सोलोंथाइ लायोब्लासो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो थाहैनो हायो आथिखालाव। आरो जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा गोबां दानि दिनावहाय गोबां खस्थ मोननो हायो जेरै जोङो लामा ससे ओंखारनो हाया गुबुन जायगायाव थांनो हाया फरायनो हाया। आरो जोङो माने आथिखालावथ' मबाइल जुग मबाइलाव माने गासिबो नुयो जेरै जोङो गुगोलजोंनो लामाफोरखौ हान्थिनो हायो। बेबादि माने गोबां
सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो बेफोरबादि आथिखालाव गोबां गावजों गाव बादायलायनायनि थाखाय बेफोरबायदि ओंखारजोबबाय आरो नेट नेटनि जुग मबाइलनि जुग माने गासैजोंबो बिफोरो सोलोंथाइ बादायलायनाय माने गावजों गावो सोर हायो एसेबां बादायलायनायनि गेजेरजोंसो जोङो दायो बेबादियाव माने नुनो मोनदों आरो दा नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा सोलोंथाइनि बागै
औ हागोन मानसिया जोनोम जानायनिफ्रायनो सोलोंथाइ लानांगौ आरो। जोंनिबाथ' जोङो इसिबां बिदि माबा ब्रै बोसोर बा बोसोर जायाबा जों फरायसालियाव सोलोंथाइ लायाना बेनिखायनो जों उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ बिमा बिफायानो जोंखौ बिराद सोलोंथाइ होयो आरो। जेरै थाबायनाय सोरजोंबा रायज्लायनाय बिदिनो मोसानाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि बिराद ओंखाम जानो रोङैखौबो जानो होयो। थाबायनो रोङिखौबो थाबायनो फोरोङो आरोना। जोंखौ बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो सोलोङो फोरोङो आरो आरो जों इसिबां देरबाथाय जोङो फरायसालियाव थाङो सोलोंथाइ लाहैयो गोदोनि दिनावथ' इदि गामि गामि फरायसालि गैयामोन दानि दिनावसो बिदि गामि गामि फरायसालि थायो गोदोनि दिनाव फरायनोबा बिराद खस्थनि गेजेरजों फरायनांगौमोन आरो बेनिखायनो गोदोनि दिनाव बारा सोलोंथाइ लबोनाय मानसि गैया आरो गोदोनि दिनाव इदिनो गावनि उदैखौल' सुफुंनो हाबा जायो बिनि फारसेल' सानोमोन आरो इयुननि फारसे इदिनो माबाफोरनि फारसे गथ'फोरनि फारसे बोरै बिदि साननो रोङामोन आरो। दानि दिनावथ बांसिन माबा सोलोंथाइयाबो बांसिन गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव जा जालांबाय बांसिन मानसियाबो मेलेम गोनां जालांसिनबाय आरोोना गोबां मानसि फ्रानो इदिनो गिदिर गिदिर फरायनानै इदिनो साख्रि लाजोबबाय आरो। दानि दिनाव इदिनो बिए फरायनानैल थाबाथाय जाया आरो इदिनो। माबा मोनसे टारगेट लानानै फराय थानांगौ आरो सोरबा सोरबाथ बिदिनो सार्टिफिकेट मोननो थाखायल फरायो ना दानि दिनाव गिदिर गिदिर फरायनानै गावनि मोनसे जिउनि थांखि लाथारगोन होननानै फरायनांगौ आरो आरो मानसिया बिदिनो फरायनायजोंल सोलोंथाइ लानो हाया आरोना बिदिनो अबेबा अबेबा बे जायगाफोराव बेरायनानै बेनि थानाय बेनि नुथाय माबायदि थायो माबादि मायो। बेफोरखौबो सोलोंनानै जोङो बेफोर जोंनि एरियायाव बेफोराव खोन्थाफैनानै जोङो गासैखौबो सोलोंथाइ होनो हायो आरोना माबादि थायो माबादि माबायो बेफोरबादिनो आरो आरो दानि दिनावथ इन्टारनेटनि जुग बयबो बिदिनो गासिबो खामानियानो मबाइलजोंनो जाजोबो जेरै बिदिनो दखानफोराव थांबाबो फैसा हरनाय आरो जों अबेबा लेखा रोङिखौबो जों मबाइलावनो सार्च खालामनानै जोङो बे लेखाखौओ फरायनो हायो रोङैखौबो रोङो आरो सोरबा सोरबा गथ' गथाय गथ'फ्रा इदिनो बायदिसिना फुथुला नायनानैनो दानि दिनाव हिन्दी हिन्दी इंलिस बिराद रोंग्रा जाबाय आरोना बेफोरबायदि बेलेग बादि माबानि माबाखौबो नांगौ जोंनो भासाखौबो। जाहाथे बबावबा गोजान लामायाव थांनायाव जोंखौ जेबो प्रब्लेम होया। जोंनि बर'आथ इदि माबाया नालाय बारा बेफोरबायदि आरो बिनिखायनो गोबां सोलोंथाइ लानांगौ आरोना मानसिया थैजासिम बिराद थैजासिम सोलोंथाइ या जोबनानै थाङा आरो जोंनि सोलोंनांगौआ नांगौबा मानसियानो बोरायलांगोन थेवबाबो जोंनि सोलोंथाइया जोबनानै थाङा आरोना नोंथां बेबादिनो आरो खोनाखै नोंथां हेलौ नोंथां बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ लानांगौ आरोना आरो जोंनि दानि दिनावथ बिदिनो सरकारा जोंङो सोलोंथाइ लानो थाखाय इदिनो गासिबो फ्रियावनो रानना होजोबो बिदिनो सेकेणड इयार पास जाबाबो जोङो बिदिनो स्कुटि मोनो आरो जोङो बिदिनो स्कुल कलेजफोरावबो